अ खलुमबाय नोंथां गिबियावनो गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय।
अ नोंथां नोंथां नोंथाङा दासान्दि मा खालामबाय दङो
नै नोंथां आङो दासान्दि ओरैनो मा होनो गाइखेर सेरगासिनो दं आं नै गाइखेर सेरदोंमोन दासो फैदों गाइखेर सेरनानै
आदसा नोंथां अब्लाथ' नोंथाङा नोंथांनाव गोबां मोखौफोर दङ होनायाव आं खोनानो मोनदों नोंथाङा मा मोखौ फार्मफोर खुलिदों नामा
औ नोंथां बेबायदिनो बुंजायो आरो
औ नंगौ नंगौ नामा नोंथां दे बिदिब्लाा नोंथां आंनो मोसौखौ माबायदियै ओ मा होनो फिसिनानै बेखौ फिसिनाय जायो नोंथां बेनि सोमोन्दै आंनो फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन
फोरमायनाय आंनो
मोसौथ' आंनाव फार्म दंबो होनजाया नोंथां आंनाव मोसौ जारसि माथाम दङ आरो मोसौ जारसि गाय बेनि उनावहाय दङ आंनाव ओरैनो जों न'आव लाग्रा मोसौ लकेल बुङो जायखौ बेबो आंनाव बायदिनो माब्रै माबा माबासो दं आरो नोंथां मोसौ हालुवा मानै आमफ्राय मोसौ गाय माथाम दङ आरो ओ बेबायदिनो आङो मोसौ फिसिनानै एबा ओ गाइखेर फाननानै मोसौनि गाइखेर फाननानै आङो मा रां आरजिगासिनो दं आरो नोंथां आंहा गोबां आबादारि हिसाबै आंहा गोबां आबादफोर दङ आं सासे आबादारिसो नालाय आंहा जेरावबो जेरैथिंबो आबाद दङ नाथाय आंहा एखौ ओरैनो मा होनो साइडाव लानाय जायो आरो नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै मोसौखौ नोंथां नोंथाङा बोरै आदर खालामनो हागोन एबा फार्म बानायनो हागोन आरो आंनिया फार्मबो नंद्रयाखौनो बुंजायो
ओ गिबियावनो नोंथाङा आंनि बायदि माबानोबा नोंथाङा मोसौखौ माबा थानांगोन आरो आंनि बायदि गाइखेर फाननोबा नोंथांनो मोसौ जारसि नागिरनांगोन
जायनि दामा मासेयावनो मा नै लाख थाम लाख गाहाम राग लाख रां लायो आरो नोंथां
आ बेनि उनावहाय नोंथाङा मोसौ जारसिखौ लाबोदो आ
मोसौ जारसिखौ लाबोदो एनि उनाव नोंथाङा मोजाङै मा खालामदो आदर खालामफैनांगोन आरो आंथ' जेबो ननि सुबुंफोरजोंनो आङो मोसौखौ जोथोन लागासिनो बेवहाय दङ आंनि अनसुलि बिसि आरो आंनि फिसाजो सानै जोंनो बे मा खालामगासिनो बे मोसौखौ जोङो आदर लागासिनो आरो बे मोसौखौ जोंहा माने फोथाराव लांनो मोना आरो नोंथां बेयो गुसु जायगायाव थाग्रासो जारसि मोसौआ जों बेखौ न'आवनो फिनानै न'आवनो खानानै दोननाय जायो आरो बेखौ मोसौ जारसिखौ मा खालामनांगौ मुस्रि सिङाव सोनानै दोननांगौ आरो मालाबा मालाबा मानो होनबा थाम्फै अरोब्ला बे मोसौ जारसिया बेमार जालाङो आरो आमफ्राय बिनि खि आरिखौ मा सामफ्रामबो सुनानै साफा दैजों सुबाय थानानै होनांगौ आरो बे मोसौखौ जोबोद आदर खालामनांगौ। ओ फुङाव गांसो जानो थाखायबो बेखौ लांनो मोना बुहुत खम लांनांगौ आरो मालाबा मालाबाल' सान्दुङाव दिहुननांगौ ओ बांसिनानो नोंथाङा गांसोखौ बिनि थाखाय हानानैसो लानानै होफैनांगोन आरो नोंथां बे मोसौ जारसिखौ लानानै अबावबा फोथाराव गांसो जाहोहैनो मोननाय नङा आरो। आ नाथाय जोंहा माखासे लकेल दंबावो बे लकेल मोसौखौ आङो फुङावनो थांनानै आ मा खालामो गांसो जाग्रा जायगायाव आङो खानानै दोननानै फैयो आरो बे बे मोसौ खौ जोंहा लकेल मोसौखौ मा बांद्राय आदरनि गोनांथि गैया आरो समाव जाहोबानो समाव दै लोंहोबानो जायो नाथाय मोसौ जारसिनो मा मोजां मोजां गोग्गो दैखौबो लोंहोनांगौ जायो आरो नोंथां बेयो मा होनो गोबां बिबांनि मोजां मोजां गाइखेर होयो नालाय बेनि थाखायनो आङो मोसौ जाारसिनो फिल्टारनिफ्राय दिहुननाय गोग्गो दैखौसो मोसौ जाारसिनो लोंहोनाय जायो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो नोंथाङा मोसौ जारसिनिफ्राय गाइखेर मोनो आरो फुङाव खनसे बेलासियाव खनसे बेबायदिनो बा लिटारनिफ्राय सानसेयाव जिबा लिटारसिम आङो गाइखेर फानो आरो नोंथां। बेबायदि मालाबा मालाबा गाइखेरखौ आं बांसिन फानो नाथाय मालाबा मालाबा मा खालामो ओ बे गाइखेरखौ आङो लाखिनानै न'आवनो पनिर बानायो बेबायदिनो कलागन बानायो। बेबायदिनो आङो रां आरजियो आरो नोंथां। बे पनिरखौबो आंहा न'आवनो बान्दा दंखायो आरो। बेजों लोगोसे आङो मोसौ जार्सिनिफ्राय मा गाइखेर दाखा बानायो। बेबायदिनो आंहा मानि हाथाय बाजाराव थांनांगौनि गोनांथि गैया आरो जेब्ला अर्डार फैगोन अब्लानो आङो पनिर बानायो आरो गाइखेर दाखा बानायो। आंङो मा हाथायाव थांलाय आरो बेबायदिनो आङो मोसौ फाननानै औ मोसौ फिनानै रां आरजिबबाय। आंहा मोनसे दंबावो आङो बिनि गोबोरखिखौ मालाबा मालाबा फानो एबा आङो आंनि आबादावनो बे मोसौनि खिखौ हैनाय जायो आरो नों- थां मोसौनि खि बायदि दासिमबो मोजां हासारा- नो गैया होनजायो आरो नोंथां।
अ आं दा आरो दहायना थालांबावबाय आं मोनसे खोथाखौ बुंनो बावदों बे मोसौआ जारसिया मालाबा मालाबा मा बेमार जानो नागिरो आरो नोंथां सौखा बेमार ना मा होनो बिनि थाखायनो नोंथाङा बेखौ नोजोर होबाय थानांगौ आरो बेबायदिनो ओ मा होनो बेमार जायिनि थाखाय नोंथाङा मालाबा मालाबा फैनो बिखौ भिटामिन आरि जाहोबाय थानांगौ आरो आरो जुदि मोसौआ एसे बेमारनि लैखोन देखायब्लानो नोंथाङा मोसौ डक्टर निखौ न'आव लाबोनानै बे मोसौनो फाहामथाय होफैनांगौ आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङाबो मोसौ फिसिनानै इयुनाव गोबां रां आरजिलांनो हागोन आरो नोंथां। ओ आं आसा खालामो नोंथाङा आंनि मोसौ फिसिनायखौ बुजिबाय जानांगौ। बिदिब्ला नोंथाङा नोंथाङा दाासानदि मा आबाद मावदों एबा माबा खालामगासिनो दं नामा नोंथां साख्रि?
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै मोसौ फार्म फिसि-फिसिदों होनना बुंदों एबा मोसौनि मोसौ दं मोसौ फिसिदों होनना बुंदों थिग बेबायदिनो आंबो नोंथां ओ मोनसे आबाद मावनाय जादों आरो नोंथां ओ साख्रि मोनसान्दै। आंङो बेखौनो मावनानै दंथ'यो नोंथां मानो होनब्ला जिउ दैदेननाया दानि जुगाव गोरलै नङा नोंथां गोबां रां रुफानि गोनांथि जायो। जिउआव दिनै नोङो रां नाङा होननानै न' न'आव जिरायनानै मोनसेल' माबाखौ नायनानै थाबाय थाबा जाया नोंथां। थिग बेबायदिनो जिउआव माबा मोनसे जाफुंसारनोब्ला माबा मोनसे थांखि थायोब्ला माबा मोनसे मावनानैब्लाबो जिउखौ दैदेनलांनांगोन नोंथां। बेखायनो जिउआव ओ बैफोर खौ दैदेनलांनो एबा जिउआव मा होनो ओ दावगालांनो थाखाय ओ‌ जेब्लासिम जाफुंसार जाया बैसिमहालागै नों गोबां खस्थ' आरो नाजान नाजानो गोनांथि दोंङो। थिग बेबायदिनो आंबो जिउआव दैदेनलांनो थाखाय मा होनो ओ बेफोरबायदिनो नोंथांनि बायदिनो आंबो फिसा आबाद मावनानै दोननाय जादों जाय आबादा आं जिउआव बेखौ खस्थ' बांद्राय खस्थ' नङ खालामनाङा ओ मानो होनोब्ला आङो जिरायनानै आंबो सासे सासे फरायसा हिसाबै आंहाबो गोबां फरायनांगौ सोलोंथाइ लानो गोनां दङ गोबां बेनिखायनो आं बांद्राय खस्थ' खालामनाङा जासे फिसा मोनसे आबाद मावनाय जादों। बे आबादानो जाहैबाय मा होनो न'आव न'नि फिसा एसे ओ बा द' बिगा हायावनो मा होनो गय गायना लादों नोंथां। मानो होनबा गयआ जोंनो बोसोरावसो फिथाइ होयो बेखौ जों सानफ्रोमबो दांबायना थानाङा आरो आङो गय गय गायनायजों लोगोसे गयनि सिङाव दोङो निमु एबा लेबु कारजि। बे लेबु कारजिखौ गय बिफांनि सिङाव गायना लानाय जादों नोंथां। ओ गयखौ आङो गायदोंमोन थांनाय दाइन बोसोर सिगाङावनो नोंथां। जेब्ला आङो ओ मा होनो हायार सेकेण्डारि फरायदों अब्लानो आं बेखौ प्लेनिं खालामदोंमोन नोंथां। बेखौ प्लेनिं खालामनानै आं गायनानै दोननाय जादोंमोन। मानो होनबा बे हाया जोंहा आबाद फोथारमोन नोंथां बे आबाद फोथाराव बांद्राय बोरि नालाय दैबो बारा बांद्राय थाया माइबो जाया बेखायनो आङो आफानियाव बुंनानै गयखौ जावैनानै गायना लानाय जादों नोंथां। बेनिफ्राय दा बे गययानो देरनानै फिथाइबो मोननाय जाबाय नोंथां। बे फिथाइ मोननायखौनो आङो बोसोराव फानो। बे बा बिघायाव आङो खमैबो ओ मा होनो ब्रै लाखसो रां मोननाय जायो गयनो नोंथां। दा गोबां गोबां फिथाइ थायनायजों नुनो मोनदों आरो नोंथां मानो होनब्ला आं बेयाव गोबां जोथोन लादों। सम सम मा खालामनो आङो जेब्ला आङो दसे सम मोनो बे बादियावनो थांनानै गोबोरखि बिदिनो सोरखारि हासारफोरखौ होनाय जायो नोंथां। बेनिखायनो फिथाइ आंहा गोबां मोनदों आरो बेनि गेजेर गेजेर दङ नोंना लिबु गय बिफनि गेजेर गेजेर लेबु दोङो। मानो होनबा लेबु गायनाय लोगो लोगोनो जोंहा गय बिफांनि गेजेराव गोबां हाग्राफोर जायो बेखौ दानस्रांबाय थानांगौ नाथाय आं दानसां नाल' मा जानो। बे दानसांनायनि फैसााया आंहा ओरैनो खस्थ' जायो नोंथां ओरैनो बेखार थाङो बेनि थाखायनो आङो लिबु गारजिखौ गायदों बे हाग्रा दानस्रनायजों लोगोसे लिबु बा नि लेबुनि हाग्राखौ खौबो दानबाय लेबुनि फिथाइखौबो मोनखाबाय बेखौ नोजोर बोनानैनो आं बेखौ गायनाय जादोंमोन आरो नोंथां बेबायदिनो गायै गायै दिनै आङो बेयावबो लिबुआवबो दासान्दि गोबां फाननानै रां आरजिनो हादों नोंथां। बेसोरनो आं आंनि मा होनो जिउनि हान्थिनाय लामानि जेसेबां खरसा नांगौ जायो एबा बा बेसेबां रां नांगौ जायो बेजोंनो दिन्थि मा होनो ओ बेजोंनो मोनो आरो नोंथां आरो न'खरावबो आं होनो हायो। बेजोंनो ओ जों बेबायदिनो जों मावोब्ला जिउआव मा होनो साक्सेस जागोन आरो सानसे नथां। मानो होनोमब्ला जोङो जोंनि गासैबो बर' न'खरफोरानो मा होनो सोरखारि साख्रि गैया। सोरखारि साख्रि गैयि गैयि जाहोनाव गोबां फरायसाफोरानो फरायहोनो हाया बिमा बिफाया। थिग बेबायदिनो बेखौ आङो नुनानै बा नोजोर बोनानै बेखौ ओ मा होनो बे हाबा हाबाखौ मावनाय जादों आरो नोंथां। दाथ' बेफोर आबादखौ जोंङो ज आंल' नङा आं बेफोर आबादखौ जोंनि बर' सुबुंफोरनि गोबां इउटुबनि जोहै गामि बेरायनानै बर' गामि ओनसोलफोराव बेरायनानै जों नुनो मोनदों जेरै जोंनि साहा ओनसोल जेरै मा होनो ओ चिरांफोरावबो बेबायदिनो गोबां आबादखौ मावनाय नुनो मोनो नोंथां आरो बेजों क'क्राझारफोरावबो बेबायदिनो गोबां नुनो मोनो गयनि आबाद। मावनाय लेबुनि आबाद मावनाय आरो जोंनि बाक्साफोरओ ओ नि ओनसोलाव सा ओनसोलाव जेरै भारत भुटान भुटान सिमा ओनसोलफोरावबो बेबायदिनो आबाद खौ गोबां सुबुंखौ मावनाय नुनो मोनो नोंथां। बेबायदिनो ओ आबाद मावोब्ला जोंनि जिउआव मा होनो सुबुंफोरा बेबायदिनो जिउराहाखौ दैदेनलांनो हादों नोंथां। ओ दाथ' नोजोर बोयोब्ला मा होनो जिउ मोनसे दैदेननाया गोरलै नङा। उम बे गोरलै नङिखौनो बेबायदि आबाद मावनानै जोंङो जानो हानांगोन नोंथां मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जिउआव एबा सुबुंनि जिउआव रां रुफाया गोबां
बे गोनांथिखौ सुफुंनो थाखायनो बे ओ हाबाखौ ओ हाबाफारिखौ लानो गोनां जायो नोंथां ओ बेनि थाखायनो ओ जोंनि जिउआव मा होनो माबा मोनसे माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खामानि मावनानै ओ जिउखौ दैदेनलांनांगोन नङाबा जिउआव मोनसे हो मा होनो खैफोदा सफैगोन आरो नोंथां बेखायनो ओ मा जिउनि इयुन इयुनखौ नायनानै जोंङो खायसे हाबाफारिखौ लानांगोन नोंथां बे हाबा हाबाफोरखौ मावोब्लासो जों जिउआव जाफुंसार जानो हागोन नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां समावथ' जाना फैबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां?